गुड इबिनिं नोंथां औ दिनैनि ओ उम दे नो-नोंथां बुंग्रोदो ओ जोङो ए आइ नि बारगै सावरायनो हागोन दां नोंथाङा जेबो प्रब्लेम गैयाला बुंनो हागोन।
औ आंथ' जेबो प्रब्लेम गैया जों रायलायनो हागोन नों नोंथांङा खोन्थाग्रोनो हागोन मारै मारै ओ ए आइआ मायाव मायाव हेफाजाब होयो मायो दा होननो हागोन आरो ओरैबादि उनावहाय बिनि फार्स कुइसन खालामनो
अके ओ जोङो ए आइ नि बारै ओ बे रिसेन्ट टु थ्रि यार्स ओ दुइ बोसोर थिन बोसोरनि गेजेराव बे ए आइ होननाय बुस्थुआ एकदम ओ जोंनि जिबनावहाय एकदम गोबां रोखोमावहाय हेल्प एबा हेफाजाब लाबोगासिनो दङ मानोना जोङो सिगांनि बोथोर सिगांनि समफोरखौ नायनानै होनोब्ला नै सासे मानसिया अफिसावहाय मोनसे डाटा एबा मोनसे एक्सेल फाइल बेखौ बानायनो थाखाय बियो एकदम ओ गावनि आखाइजोंनो मोनफा मोनफा थुनानै मानानै फरमुलाफोर बाहायनानै एबा बाहायनांगौ जायोमोन बाट दिनै दानि टाइमाव हाय बे ए आइ नि हेल्पजों जोङो बेफोर गासिन खामानिखौहाय ओ इरिनो उइदिन फिउ सेकेन्डस एसे समावनो जोङो बानायजोबनो हासै।
औ नंगौ
औ स' जोङो बुंनो हायोदि बे ए आइ जोंनि लाइक खामानिफोरखौहाय खामानि दामानिफोरखौहाय ओ आरामसिन खालामना होबाय जोंनि अफिस माबाफोर मावनायाव इभेन जोंनि फराय नाय मानायफोरावहाय ओ जोङो गोबां हेफाजाब होबाय आरो ओ इजिसिन खालामबाय स' नोंथाङा माबा मोनसे बुंङो बुंङो हास्थायदोंब्ला बुंनो हागोन।
औ नों बुंनाय बायदिनो जेरै ए आइया ओ जोंनि गोबां खामानि बायदि बायदि डाटा दोननाय दाथा दोनाय मानाय बिदिफ्रावहाय बायदि बायदियावहाय हेफाजाब खालामबाय आरो जोंनि दानि फरायसाफोर ना बयनाबो मबाइल फन दंसै आरो जों माबा मोनसे रोङाब्ला एबा माबा मोनसे बुजियाखैब्ला जों ए आइनि हेफाजाबजोंनो लाइक जोंनि आखायावनो दंसै आरोना जों माबा मोनसे टपिकफोरखौ बुजियाखैबा लाइक बे एफवहाय थांनानैहाय जों सोलोंनो गोसोबा बेयाव थांनानैहाय नों नोंनि उम फोरोंगिरिनि फोरोंनायखौहाय नों बुजियाखैब्ला आरो बिनि ओमफ्राय बांसिननो मिथिनो लुबैदोंब्ला बेयाव थांनानै जों सोलोंनो हायो आरो आरो बेल' नङा सोलोंनाय फिल्डआवल' नङा गोबां जोंनि टुइन्टिफर आवार्स चबिस घन्टा जोंनि लोगोबो जानो हायो। जों माबा मोनसे ओ लेंगुवेजयावहाय देबलब खालामनो गोसोब्ला गावबा गावखौहाय एसे माखासे जोंनि मादार बिथां निफ्राय जों माखासे लेंगुवेजफोरावहाय बांद्राय जों इनफ्लुयेन्स जानो नागिर ना बेफोरावहाय जों ए आइनि हेफाजाबैहाय लासै लासै सोलोंलांनो हायो आरोना आरो जों माबा मोनसे उम देहानि थाखाय माबा मोनसे जों मिथिनो लुबैयो होमब्ला ए आइ आव थांनानैहाय जों सोंनो हायो। बेयो गासैबोनिफ्रायबो रिसार्च खालामनानै मानानै जोङो बेनि माबाखौहाय एसेब्लाबो जों आइडिया मोनो आरोना मा जामारदों मादो माबा मोनसे जायोब्ला जोंनि गोस फैयो ना मा जाखो माखोनो? थ' अब्ला जोङो। उम ए आइ आव थांनानैहाय सोंला अ बिदि जादों साननानैहाय बिनि उनावहाय जों दक्टरनावहाय खोन्थानानै मोजाङै कनसाल्ट खालामहैनो हायो आरोना? अलरेडि जोङो इसे आइदिया थाखायो। बेखायनो गोबां हेफाजाब यै गोबां हेफाजाब होयो बायदि बायदि फिल्डआवहाय आरो मानसिफ्रा बुङोनाखि दा ए आइ नि सम फैबाय आरो ओ ए आइ आ मानसिफोरनि जब एबा साख्रिफोरखौहाय दा रिफ्रेस खालाम सिगोन आरो माबायदि बि माबायदि जबखौहाय ओ दानि फैगोन बोसोरफ्रावहाय एबा दानि फैगोन दिनफोरावहाय बबे बबे जब बायदिखौ ए आइ आ रिफ्रेस खालामगोन एबा मानसिफ्रा सानदोंखि ए आइ ए आइ खौहाय दोनोब्ला साबसिन जागोन बे खामानिया अबे बबे खामानियाव नोंथाङा बिदि जागोनखौ सान नोंथाङा फोरमायनो हागोन आंनो।
ओ औ हायो ओ आं जेरै दहाय होनाय बायदि ए आइ आ ओ माने ओ नंगौबो मानोना ए ए आइ नि हेल्पजों ए आइ नि हेफाजाबजों गोबां गोबां खामानि दंमोनब्लाबो बेखौहाय जोङो दसे समावनो मावनो हानायसै स अट'मेटिकेलि बेसेबां खा खानि मावनांगौ दंमोन एखौहाय गोबां खामानि मावनांगौफोरखौहाय दानिया सासे मानसिया मावजोबनो हागौ हायेस हासै स' औ माखासे लाइक ओ साख्रिफोरखौहाय ए आइआ ओ मानसिफोरखौहाय रिप्लेस खालामनो हागौसै जेरै जों अफिसफोरावबो माबाफोरावबो ओ लाइक साबा मानसिफोरा इदि मोनसे दाथा बानायनां बानायनाय नांगौ जायोमोना साबा मानसिफोरखौ दानि जों बे ए आइ खौ इउस खालामनानै जों सासे मानसिजों इफोरखौहाय मावनो हासै। स ओ आखानो जोङो बिदि साइडावबो बुंनो हायोखि औ ए आइ आ लानो हागौ बाद अ आलदा बाथ्राया आलदा फा-फारसे जोङो नायोब्ला जोङो इफ जोङो ए आइ खौहाय बोरै बाहायनो मानो सोलोङो अब्ला जोङो मोनसे गोदान अफरटिउनिटि मोनो लाइक ओ जों बे ए आइ खौहाय बोरै बाहायनो मानो जोङो रोंजाबाब्ला जोङो ओ बे जब अपरटिसनिसटिस इफोरखौ खौहाय जोङो ओ आजावनानै लानो हागोन आरो मानोना आजिखालिनि जुगावहाय दा मोनसे टाइम सफैदों जोङो बेफोर लाइक स्किल्सफोरखौहाय जोङो ओ सोलोंथाइफोरखौ जोङो सोलोंनानै उनाव हेफाजाब होगोन आरो
औ नोंगौ नों बुंनाया औ नोंगौनो बुंनाया नोंगौ। नै ए आइ आ गोबां हेफाजाब होगोन आरोना नाथाय जोंनि मानसि आरो ए आइ खौहाय बे साननाय हनायावहाय गोबां फारागथि दङ आरो मानसिया मानसिखा आरो ए आइ आ इसे आलदा आरो माने जों मानसियासो मा दा जाहैयो बेयो बेखौहाय लानानैहाय होयो नालाय मावो थ जोंनि गोदान गोदान साननो हानाय इमप्रुभ खालामनो हानाय माबाया ओ खेब केपाबिलिथिआ थायो आरो थ जों बेखौहाय जोंनि हिउमेन ब्रेनखौहाय जों दबथायनानैहाय दोननो नाङा। आरो जों जेसेबां एसेबां हायो जेसेबां लाख जोंनि आरो ए आइ खौहाय जों लायख माबा मोनसे फुल बायदि बाहायनांगौ आरो ए आइआ मोनसे फुल बायदिसोनालाय। थ इखौ थुल बायदि बाहायनांगौ आरो माबायदि बाहायो आरो इखौ लाफानानै अबे खामानिखौ बेखौ मावोब्ला मोजां जागोन इदिफोरखौहाय नायनानैहाय जों माबानो हायो। बाहायनो हायो।
औ नंगौ नोंथाङा जा जा पइन्टफोरखौहाय आयदाफोरखौ लानानै बुंदों बेफोरं अंगुबुबै जोबगौ आं नोंथांनि बुंनायाव लानानैनो सोदेरजानो सोदेरनो लुबैबाय। नै मानसि मानसिफोरा सोङो आरो ए आइ आरो मानसि इसोर सानैनि खामानि मावनायाव दिडिफारेन्सा मा नै ए आइ आ खामानिखौ मावगोन दे मारै मावगोन बियो एकदम सिगांहाय इनाव माखासे था था थायो लाइक मानसिफोर हिउमेनफोरानो मावनानै बोरै मावनांगौ मावानांगौ बेफोरखौहाय बिफोरनि माबाफोरखौनो नायनानै डाटाफोरखौ लानानै सोलोङो ए आइया बाट मानसिया एकदम बिदियावनो बेफोरखौबो रोंगोन आरो बेजों लोगोसे माबा मोनसे लाइक गोरोन्थि जादोंब्ला आरो माबा मोनसे गोदान बुस्थु जायखौहाय खालामनांगौ नांगौथि जादों बाट बेनि बे नांगौथिनि बुस्थुआ डाटाया ए आइनाव गैया। होनब्ला ए आइ बेखौ सल्भ खालामनो हानाय नङा बाट मानसिया हागोन। ओंखायनो जोङो ओंखायनो जोङो सोलोंथाइ माबेखौ लानांगौ ए आइ नि बारै ओमफफ्राय उम औ माबलाबाफोर बिब्दिफोर लायख सिथुयेसोन जायोला जों सलब खालामनो हानायबादि ।
औ नंगौ ए आइ आर सिगां जाय डाटा ओंखारदों बेनि बेस्टावहाय खामानिफोरखौहाय मावगोन आरोना। खिन्थु जोंनि हिउमेन माइ गोदान गोदान मिस्टेकनिफ्राय रोङानो बे जाया। बे जाया जानानै गोदान गोदान गोदान आइदियासफोर होनो हायो आरो खन्थु जोंनि हिउमेन माइन मोनसे लिमिटेसन एबा मा होनो औ लिमिटेसन औ खमजुरि एसे डाटाखौबो स्टर खालामनो औ डाटा स्टर खालामैयाव एसे जोंनिया लिमिटेसन दंनाालायथ बेवहाय जों ए आइ खौहाय हेफाजाब लानानैहाय ओ थुल बायदि बाहायनो हायो आरो
औ इ औ जोङो बिफोरखोनो साननांगौदि इयो मोनसे आगजुसो जाय आगजुखौ जोङो बाहायनानै जिंनि खामानिफोरखौहाय ओ आरामलि बांसिन इफेक्ट टिभलि बाहायनो हागोन आरो अर बांसिन एफिसियेन्ट जानो हागोन एबा बांसिन खामानिफोरखौहाय मावनो हागोन।
औ नोंगौ
आरोबाव नोंथाङा माबा बुंनो सानदोंब्ला बुंनो हागोन।
आंथ' बेनि बारै बांद्राय औ बुंनो साननोसै नोंथाङा माबा मोनसे ओ बे एक मिनिटाव माबा मोनसे होननो सानबावदोंबा नोंथाङा एद खालामदेरनो हागोन आरो
औ नै जों ओमफाय जिंनि बे ए आइ खौ लानानै जिंनि ओ बे इउथस जोंनि बे लाइमोनफोर बेफोरनो जोङो ओ एसे मिथिहोनांगौ दङ' दे मानोबा जोङो जेब्ला ए आइ होननानै सानो जोंनावहाय आखलि मोन मोननै मोनथामल' नाम फैयो इफोरो जाहैबाय चे-चेट जिपिटि मालाबा ओ गुगोल जेमोनाय इफोरल' फैयो बाट ओ जोङो इ-इफोरनि बादै एकदम सानथ्रहायै गोबां ए आइ दङ' जाहैबाय। स' बे गासिमबो आलदा आलदा ए आइ आ आलदा आलदा खामानिफोर मावनायावहाय हेफाजाब होयो माखासेया फ्रेजेनटेसन बानायनायाव माखासेया इदिनो रिसार्च पेपारफोरखौ फरायनायाव मानायावहाय इफोरखौहाय हेल्प हेफाजाब होयो स' जोङो इफोरखौहाय ओ मिथिजोमा आरो मिथिनो हाजोमा आखानो जोङो जोङो मिथियोब्ला जिंनि यां स्टार्सफोरनो लाइमोनफोरनो सेयार खालामगौ मानांगौ मानोना इफोर मोनसे गोनां। ओ थुल्सफोर आगजुफोर जायखौ जों जोंनि फरायनायफोराव बाहायनो हायो। आङो इखोनो बुंनो सा सानबाय ओमफाय जोङो खलखौहाय ओ दोननायसै नामा?
औ जागोन दे दोनसै औ
औ
औ नोंगौ दे